औ औ मा खालामदों नोंथां औ नोंथाङा जेरनो दङ। अ औ
दा
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायनानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ लायरायनो हागोना नोंथां? औ हागोन नोंथां हागोन दा जेनेबा जोङो आबाद मावनाय जेनेबा जोङो आबादाथ' मोननै रोखोमै मावनाय जायो नङा होमबा? बेबा बेसेबुत आरो बि जुथ औ बे आबाद मनेाव माने म देहाय माव लाय जायो। जेनेबा दैज्लां बोथोराव आरो मा मा आबाद मावनाय जायो आरो मेसें बोथोरा औहाय माबायदि आबादफोरा माबोरैहाय मावनाय जायो ओ मा आबादफोरखौहाय बेफोरनि बागै जे नोंथाङा फोरमायनाय होनो हागोन नामा? जोंहा माइ आबादफोर जेनेबा मावनायफोरखौहाय माबायदिहाय मावो। नि बागै इसे संदयै फोरमायनानै होदो नोंथाङा औ ओ बिदिनो जोंहा होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि सुबुंफोराथ' जेन'बा गोदोनिफ्रायनो उन जिउ राहायावबा गावनि न'खर सुंनो थाखाय बांसिनानो गासिखौनो आबादिजोंसो सोनारनानै थायो। बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा बेफोरबायदि माने आबादखौ माबारै मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव आबाद मावनाय माखासे आदब खाफोरा आलादा आलदानि गोनो मुगा बेवहाय माने आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफोरा एसे आलादा जुदा जाफैबाय आरोना नोंथां समाव माने मा होनो आबाद मावनाया बोथोरनि सायाव सोनारनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय जोंहा दानि जि गोनोआरि मुगा बेवहायथ' जोङो माने उम आबाद मावनायनि बिथिंआव माने बोथोरखौ बोथोरनि सायाव सोनारनानै था जों नुनो मोनलिया आरो ना नुनो थांलिया ओ दानि बावथ' नोंथांमोन जेरै माइ आबाद दा जों बे माइ आबादखौ जो गोदोनिफ्रायनो माने ओ बे गोदोनि समाव माने बांसिन माने दासिमबोआनो माने थेवब्लाबो एसे सोलायबाय आरो माय आबाद उम मा होनो जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। मानो होनोबा जोंनो बे माइ आबादावहाय माने गोबां बिबांनि दै नांगौ। बेनि थाखायनो मे जों दैज्लां बोथोराव मावो मानो होनोबा जोंहा दैज्लां बोथोराव अखानि बिबाङा बारा जायनि जाहोनाव जोङो माइनि माखासे दैनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो। बिनि थाखायनो माने जोङो आबाद माइनि आबादखौ मावनाय जायो। नाथाय ओ जोंहा दानि जि गोनोखोआरि मोनग्रा बेवहायथ' माने जोङो आबादनि ओ माइनि आबादनि बिथिङाव जोंङो माने दै बोथोर बोथोरनि सायाव सोनारानानै जों मावनायखौ नुनो मोनलिया मानो होनोबा जोंहा माइखौ माइ आबादखौ खायफा सिफुङा माने मेसेंआवबो मावो दैज्लाङावबो मावो मानो होनोबा जोंहा गोबां रोखोमनि जेन'बा दानि जि बिगियाननि जौगानाय गोबां मुवा बेसादफोर ओंखारबाय मेसिनारि मुवा बेसादफोर दा बैफोरनि हेफाजाब माने मददै माने जों आबादखौ जौगाथाय होनो हायो आरो बा फोथांनानै लाखिनो हायो आरो। दा जों बुंनो हागोन जे जोंहा जेनेबा दानि दैज्लांनि माइखौहाय जोङो मेसेंआव गायोब्ला बोरै जानो सानगोन नाथाय औ जोंहा बेवहाय नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोर ब जि दै हासार बायदिखौ जोंङो जगायनानै होनो हानाय जोंहा केपासिटि फैबाय जोंनि जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय जेन'बा जोंहा रासायनारि मुवा ओ हासार मेडिसिन बायदि बायदि जोंहा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरोना जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गेजेराव दा एखनबा जों बुंनो हागोन जे जोंहा मेसें बोथोराव जोंहा बोथोरा एसे खरान जायो। औ थेवब्लाबो जोङो माइनि नांगौ जानाय माखासे गोनांथि दै हासार बायदिखौ जों जगायनो हायो आरो ना माबोरै होनोबानो माने जो बिदिनो बिगियानफोरजोंनो दिहुनजानाय मोनसे मेसिन दङ जाय मेसिनखौ जोङो वाटार पाम्प होननानै मिथिनाय जायो दै गोखो दानग्रा दा बेनि गेजेरजों जों माने बरिं गायनानै बरिं गायनानै बे दैसिनि गेजेरजोंनो ओ जोंहा माइ आबादाव नांगौ जानाय बै जेन'बा बेसेबांखिनि बिबांनि दै नांगौ बे दैखौ माने माइ आबादाव जगायनानै होनो हायो आरो। औ जोंहा माइयाव हासार नांगौ जायो बे हासारखौबो माने जोंहा रासायनारि बायदि गोदान आलबजों बानायनाय माखासे दङ दा बै ओ रासायनारि हासार बायदिफोरखौ माने ओ माइनि आबादाव सारला होयोबा गालानानै जायनि जाहोनाव आबादनि माखासे जौगाथायाबो गोबां गोबां थाबै जौगानो हमो आरो आबादनिफ्राय मोजां फसल मोननानै बिसोरो बेजों गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा गोदोनि समाव माखासे आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरखौ जों ब्ला बे गावारि आबाद बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनोमोन ओ जे सासे सुबुङा बा सासे आबादारिया माने आबादखौ आबाद मावनाय टाइमाव बा आबाद मावनाय समाव जोनोम मोननानै जि गोनोखोआरि मुगानि माखासे मुवा बेसाद बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जोंहा गोदोनि समाव
बांसिनै जेन'बा आबादाव हासार नांगौ जायोब्लाबो न'निनो फिनाय गो मोसौ मोसौनि खि गोबोरखि ओ बेखौ होनानै बा बोरमानि खि बेफोरखौ होनानै आ- आबादखौ मावनाय जायोमोन दा बेयाव माने बिदै भिटामिनफोर बा हासारफोरा हासारफोर मोनब्लाबो माने एसे माने भिटामिना एसे खम जानायनि जाहोनाव माने बै आबादनि जौगाथायाइा माने एसे लासै जौगायोमोन आरो एसे गोबाव माने जों हायोमोन नाथाय जोंनि देहानि थाखाय बे मैगं थाइगंफ्रा माने गोबां गोबां मोजांमोन ओ दानि जि जेन'बा दानिखौ जों बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ दानि आबादारिफोरा माने ख्लबसे हायावनो बा जख्लबसे हायावनो माने ओ जोंनि जि रायनारि हासार बायदिसिना फोरखौ मेदिसिन बायदिफोरखौ बाहायनानै माने ओ गोबां बिबांनि माने फसल मोननो हायो आरो बेयावनो गोबां माने ओ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो दा बैफोर माने बिथिङाव माने एसे आलादा नुबाय आरो आरो बे जेन'बा आंनि जि बिगियाननि आदब दों बिगियानारि आदबजों मावनाय माखासे ओ मैगं थाइगंफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय एसे गिख्रंथाव जानानैबो फैदों आरो माने जोंनि देहाखौ एसे खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनोसै आरो नोंथां माबा मा होनो गायनाय फुनायनि माखासे आदब खायदाफ्रा एसे आलदा जुदाखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो सानोबा बुंनो हागोन दे
औ जागोन नोंथां
उम औ दा आबाद मावनायनि बुंनावथ' जोंहा मोननै बोथोराव जोंहा मावनाय जायो आबादखौहाय उम जेनबा मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर ओ बे मोननै बोथोराव माने बोथोर लायै बोथोर माने आबादखौ मावनाय जायो आरो जेनेबा जोङो मेसें बोथोरफोरावहाय जोङो जोङो मा गुसु ओ जेनबा बांद्राय दै नाङि मैगंफोरखौहाय जोङो मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो आरो थुरमुस बानलु सिब्र' आरो बेफोरबादिनो गोबां जेनबा जोङो गोबां बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ जों मावनाय जायो आरो आरो गुबुनथिं जोंहा दैज्लां बोथोराव हाय जेनो भिन्दि पटल
जेनेबा मैथा जिंखा फोरला ओमफ्राय बिदिनो उम केरेला आरो
औ जेरै गोबां माने मैगंफोरखौहाय जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ दा जों जि जायामानो बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो माने माइ आबादखौ माने गुदि जाहा गाहाइ आबाद हिसाबै जा मावनायखौनो नुनो मोनो आरो जिहेतु जोंहा माइखौहाय जोङो ओ मेसें बोथोरावबो बबेबा बबेबा जायगाफोर जों मावनायखौ नुनो मोनो उम बे माइखौहाय बर माइ होननानै बुंजायो नंगौ नंगौ दा जोङो जोंनिथि दैज्लाां बोथोराव मावनाय
माइखौहाय जोङो माबायदि मावो बिनि सायाव आं एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनिसिम नोंथांङाबोथ' माखासे उम बे माइ आबाद मावनायनि फारसे ओ बुंलांजोबखाबायानोसै नाथाय दा आङो जोंनि एरियायाव
एरियायावहाय दानि जुगनि माइ गायनायनि सोमोनदै एसे फोरमायनानै होनोसै आरो दा जोंनिथिंबो नोंथां बुंनायबादिनो माइ आबादखौ माने गोबां बिबाङै मावनाय जायो आरो जिहेतुथ' जोंनियाव थाखाय
बेनो जोंनि गुदि आदार हिसाबै जोङो साननानै लानाय जायो आरो जा माने गुबुनफोरनि बायदि माने रुटि फुरि बेफोरबायदि जानानै थानायखौ जोङो माने जाया आरो
माने जोङो बर' हारिया माने ओंखाम जानानै थांनानै थाग्रा माने ओंखाम मोनजायाब्ला माने जोङो माने देहाखौ माने मोजाङै मोना आरो बेफोरबायदि थारमाने जों दा
गिबियावहाय जोङो माइखौहाय जेनेबा माइखौहाय जों फोनानै लागोनाय जायो माइलि खालामनानै
बिदि बेनि उनावहाय जों बेखौहाय
फुनाय जायो आरो माइ गायनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय दुब्लि फोथारखौहाय जोङो मोजाङै हालौवनानैहाय बेखौ गायनाय जायो आरो दा बेखौ जोङो गोदो
गोदोनि समाव माने दानि समाव जों आखाइजों गायनायखौ जों नुनो मोनो दा दानि समाव खायफा खायफा जायगाफोरावहाय मिचनिफोर गायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो दा जोंहा समफोरावबो माने जों मेसििनफोरजोंनो बानायफोरखौ नुनो मोनसिबो जोहथु मेचनजों बखौ जोंनो मोनसै आरो मानो होनबा मेचनजों खम सम जोङो माइफोरखौ हाखाङो आरो औ आरो जोंबो बारा
दा जोङो मि सिनजों होयोब्ला गोबां मोजाङै जोङो जोंहा माइखौहाय मोननो हायो आरो गोदोनि बायदि लेथेर फेथेर जायखौ जों नुनो मोनसै
बेनोसै उम नंगौ दा नोंथां जोंहाथ' समावनो जानानै ओ नंगौ नंगौ नोंथ बेखिनियाव
लाखिथ'नोसै
औ दे